हेल'
हेल' नोंथां
अ नोंथां खुलुमबाय नोंथां गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम। मोजां हामलायबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय माने नोंथांजों एसे ओ आथिखालाव सोलिबाय थानाय बा आबहावानि सोमोन्दै सावरायनो बा मोनथिनो थाखायसो आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन।
दे अब्ला फोरमायनायसै।
आथिखालनि बारहावानि सोमोन्दै बुंनांगौब्ला गिबियैनो बुंनांगोन दि जोंनि ओनसोलाव बोरै बेहाय थासारिफोरा सोलिदों ओ बेफोर जाहैबाय जोंनि थासारिया दासान्दि ओ आबहावाया जोबोर गाज्रिखौनो जों बुंनांगोन माने गोदोनि बायदि मोजां नंला। नांगौ समाव अखा हाला नांगौ समाव मा होनो? ओ बिदुंनि दुंथाया बांद्राय जानो हमबाय जायनि जाहनाव सुबुं अन- सुबुं एबा जिब जुनारफ्रा थांना थानायाव गोबां ओ खैफोदखौ जों नुजाथिनायखौ नुनो मोनदों। जेरै सान्दुं दुङोब्लाथाय ओरैबायदि दुङो ओ मा होनो बेखौ गरमजों थानो हायि जालायलाङो गोबां सुबुं अनजिमाफोरा गोबां जायगायावनो थैनायखौ जों नुनो मोनदों। जास दाख्लैबावैबो एबा दा थांनायबाव दिनावसो ओ सप्तासे सिगाङाव ओरैबायदि नुदों ओ रादाब बिलाइफोराव जोंनि बुहुमनि नो मोनसे इउरप हादोरमायाव गोबां ओ गरमनि जाउनाव गोबां सुबुं थैनायखौ जों नुनो मोनदों रादाब बिलाइफोराव ओ गासै साननै सानथामावनो जिथामजौआवलागै सुबुं अनजिमा इउरप बायदियाव जाय जायगायाव सुबुं अनजिमाया जोबोद खम बेफोरबायदि जायगायाव जिथामजौ अनजिमानि सुबुं थैनाया गरमजों बेयो मोनसे सोमोनांथाव मोनसे जाथाय बेफोर जादों मा होनो ओ आब बहाया गाज्रिनि थाखायनो जादों। बेफोर जायगायाव फोर बायदियाव नांगौ समाव अखा हाया जाय समाव अखा हानांगौ बे समाव अखा फैया जाय समाव अखा नांङा बै समावसो अखाखौ जों फैनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला बेफोर जाबाय आबहावा सोलायनाय सायाव आबहावायानो ओ जोबोद गाज्रि थास जादों बेखौ रैखाथि खालामनो थाखाय सुबुंफोरा गोबां हाबाफारि लानो गोनां जागोन नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि नङामोन आबहावाया गोदोनि समाव गोबां अखा फोर सम मथे हायोमोन आरो बिनि बिदुंनि दुंथाइफोरा ओ बिदि नंद्रायामोन। नाथाय जोंनि ओनसोलफोराव ओ मा होनो? बिदुं दुंथफोरा बांनायनि जाउनाव आबहावा सोलायनायनि जाउनाव नांगौ समाव जोंङो अखा मोना। ओ बिदुं दुंथाया बांदों थिग बेबायदिनो जों बेफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय जों मा खामनांगोन ओ बिफां लाइफां गायनांगोन बिफां लाइफां गायबासो मा होनो आबहावाया रैखाथि जागोन एबा सुबुंसे बिमाया थांना थानायाव जेबो खैफोद जानो हानाय नंङा आरो। ओ आबहावा गाज्रि जानायनि जाहोनानो जाबाय गुबैै सुबुं अनजिमा बांनो आरो बिरोंदामिन जौगानाय सुबुं अन गोबां लोगो लोगोनो जोंनाव गोबां जानाय आदारानि गोनांथि जायो जेरै जोंङो माइ ओंखाम बायदि रुथि एबा गेहु माख्राय बेफोरबायदि जोबो गोनांथि जायो बेफोरखौ सुफुंनो थाखाय सुबुंफोरा दिनै ओ गेदेर गेदेर हाग्रामा एबा हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनो हमबाय दानस्रांनानै बेफोरखौ बेफोराव थानो हमबाय थानानै आबाद आबाद मावनो हमबाय बेफोरनि जाउनाव दिनै हाग्रा हाग्रा बंग्राफोरा जोबस्रांनो हमबाय बेफोरनि जाउनाव दिनै ओ मा होनो ओ ओ बिदुंनि दुंथाय एबा आबावाहा गाज्रि जानो हमबाय आरो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो दिनै जाग्रा आदारनि बां गोबां जानायनि नि ओ नांगौ थि जानायनि थाखाय दिनै गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रि दारिमिनफोरखौ खुलिनो हमबाय एबा गायसननो हमबाय बेफोरनि जाउनावबो गोबां ओ आब हावाया गाज्रि जादों आरो सुबुं अजिमा बांनाय लोगोनो गुबुन दाबसे जायाखानि बे गुबुन दाबसे जागासि थांनाय थांनाय फैलाया बांसिन जानो हमबाय बेनि जाउनाव बांसिन दारिमिननिफ्राय बानायनाय गारि मथरफोरखौ ओ बाहायनाय बाहायबाय बा बांनाय खौ जों नुनो मोनबाय आरो बाहायबायबो ओ बेफोरनिफाय गारि मथरनिफाय ओंखा खारनाय उखुन्दै एबा थावखौ सावगारनानै उखुन्दै गनाय बेफोर गनाया दिनै आबहावाखौ जोबोद ओ ओ माहोनो खैफोदाव खैफोदनिख्रुइ खैफोर एबा गाज्रिसिन खालामनो खामदों जायनि जाउनाव दिनै ओ बेफोर बेफोरनिफ्राय गुनाय दुङा बेफोरो अख्रांव थांनानै ओ बार मन्दलखौ ओ मा होनो गाज्रि खामबाय बेफोरनि जाउनाव बिदुंनि दुंथाया बांनो हमबाय लोगोसे इडास्ट थ्रिफोरनिफाय दारिमिनफोरनि गनाय ओ बारहाव ओ मा होनो दुङाफोराबो बांनो हमबाय बेफोरनि जाउनावबो ओ आबहावायानो गुबुंले जाबाय आरो लोगोसेनो बेफोरबायदिनो आबहावा बांनायनि जाउनावनो सुबुं अनजिमाफोरा दिनै ओ मा होनो गाज्रि बेराम एबा खैफोदफोरखौ जोङो नुनो मोनदों जेरै बिगुरनि बेराम बेनि फ्राय ओ मा होनो केन्सार बेफोरनिफाय हां लानायनि ओ खेथ्र'आव ओ माहोनो उसुबिदाखौ जों बां नुबोदों आरो जेरै हार्ट एटेकफोरा थाब थाबनो जायो। प्रेसारफोराबो बांनो हमबाय। जानाय जानाय लोंनायनि सायाव आरो मा होनो बेफोरबायदिनो ओ मा होनो बिदुनि दुंथाय जोंनो मानसिफोरा हार्ट एटाक जानानै थैनो हम दों आरो थिग बेबायदिनो बेफोरखौ जों रैखा थि खामनांगोन बे मानो होनबा बेफोरखौ जोङो ओ बेफोरनि जाहोननि थाखायनो सुबुं अनजिमा जिब जुनारफोरा थांना थानो हाय याखै आरो जायनि जाउनाव जोङो दंफां-लाइफां गायनांगौ नाथाय जोङो दंफां लाइफांखौसो ओ दानफायदों जायनि जाउनाव जोङो सुबुं आरो दंफांजों मोनसे एंगाराय सोमोन्दो दंमोन बेफोरखौ सोमोन्दो जों लाखिनो हायाखै आरो। बेनि बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो दिनै सुबुं अनजिमाफोरानो बांनायनि जाउनाव बेफोरो मा होनो ओ खैफोदखौ ओ माबानांदों आरो उम सहायनो गोनां जादों नाथाय जोङो बेफोरबायदि सुबुं अनजिमा बाङा मोनब्ला गारि मथर बां ङामोनब्ला जों दिनै बेबायदि खैफोद जानाय नङामोन बेफोरखौ जोङो राहा लानांगोन आरो नोंथां। राहा लाया गोमानि जोंहा बिदिनो खैफोदनि सायाव खैफोद जानो हमगोन। ओ दिनै जों सुबुं सुबुंफोरखौ नायोब्ला गर बैसोखौ जोङो बाजि द'जिनि बांसिनखौ जों नुनो मोनला माने बाजि दजि बोसोरावनो जों सुबुं अनजिमाया थैयो थैनो हमबाय आरो। बेफोर जादों आबहावा गुबुंले जाहोनाव गोदोनि सुबुंफोरा ओ जौसे जौस नि बारा बोसोरावलागै जोरना थायोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरा थायानो बुङो नायोब्ला जोङो द'जि बोसोर द'जि बोसोरनिफ्रायनो जोङो बांसिन सुबुंखौनो जोङो ओ थांना थानायखौ नुवाखै नोंथां। दा नोंथाङाबो आबहावा गुबुंलेनि सोमोन्दै आंनो माबाफोर फोरमायनो सानदोंब्ला फोरमायनो हागोन नोंथां।
गुबुंले जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा जाखिनि बुंबाय
औ नोंथां।
बेबो बेखिनियाबो लोगोसेयैनो जों सुबुआनो सोरजिनाय। आबहावा गुबुंले जानाय होनब्ला जों गावबा गावनो सोरजिना लानाय गावबा गावनो बानायना लानाय। भ गुबुंलेखौ जोङो मोजां खालामनांगोनब्ला गावबा गावनो सांग्रां जानांगोन नङाब्ला आबहावाया गावनो मोजां जानाय नङा। कारन बुंनो थाङोब्ला जों गावबा गावनो सांग्रां जानानै जों गावबा गावनो आबहावाखौ नोजोर बोनानै गावबा गावनो मोजाङै लाखिनांगोन अब्लानो आबहावाया मोजां जागोन सिगांनि बादिनो। दुंथाइफोरा कमिगोन। दा जाबायदि दुंथाया नोंथाङा बुंबाय जाबायदि दुंथाइनि सायाव मानसिया थानो थाखाय आगोर मोनै जालांदो जेराव दै बायदिसिना सारनानै गारि गुरा बायदिसिना सालायनो हायाखै बेफोरबादिनो थिग बेफोरबायदिनो आथिखालाव गावबा गाव सुबुङानो सोरजिना लानाय जोंनि भारत हादराव बुंनो थाङोब्लानो आथिखालाव सुबुं अनजिमाया नांनायनिफ्राय गोबां बांबाय। बेनिखायनो बेबो मोनसे जोंनि गुबुंले जानाय आबहावा गुबुंले जानाय दा वाल्दनि मादावनो बा बुहुमनि मा दावनो जोंनि भारत हादराव से नाम्बराव दङ'। थिग बेब्दिनो लोगोसे गारि गुरा गारि गुराया गोबां बारा जाबाय। जाय गारि गुरायाबो जोंनि आबहावाखौ
औ नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
हाग्रा ओनसोलखौ जोङो रैखाथि होनानै लाखिनोनांगोन। बे गावबा गावनि दायत' बिबान। आथिखालाव जाबादि नुनो मोनदों जे आबहावा सान जेराव जों बा जुन खालि आबहावा सान फालियो। बे आबहावा जुन फालिनायाव खालि मानसिफोर नुनो मोनदों जे आं माने मानसिफोरा आथिखालाव इन्टारनेट मुगायाव खालि माने फट' साफायनो थाखायल' बै सानखालि बै सानखालिल' माने बिफां गायनानै फट' साफायनानै देखायो नाथाय बिब्दिजोंल' जानाय नंङा जोंङो जाबायदि बिफांखौ गायनानै आबहावाखौ बुंनायखौ होखारनो थाखाय बिफां गायनानै जोंङो आबहावाखौ मोजांङै लाखि लाखिनांगोन थिग बिब्दिनो जोंङो बे बिफां गायनायखौबो मोजांङै जोथोन लाखिनानै बे बिफांखौ गोदोर खालामनानै आबहावाखौ मोजां लाखिनो जोंनि मोनसे मोनसे बिबान आरो दायथ' होननानै आं सानो। आरो इयुन जोलैनि दा जा जाबादि देरबोनाय इयुन जोलै बेफोरनि बेलायावबो बिसोरखौबो जों बिदिनो सांग्रांथि होनांगोन। जे आबहावाखौ माबायदि नोजोर होना लाखिनांगोन। नंङाब्ला उनफोरनि बिथिंङावबो गोबां आबावाहा गुबुंले जानाय गेब्रेंनायफोरा गोबां नुजाथिगोन होनना आं सानो लोगोसेनो आरो मोनसे गोरोन्थिया बेनो जे जाबोर जोथोर प्लास्टिक बायदिसिना गारनाया। जोंनि भारत हादरावनो गोबांसिन होननानै आं साननानै लायो। आरो जोंनि बे आसामावनो बांसिन